औ हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
नोंथाङा दा समावहाय मा खालामगासिनो दङ
अ नोंथां ओरैनो दं आंनो जिरायनानै
अ नोंथाङा आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ जागोन नोंथां जागोन
औ जों‌ बिदिब्ला नि सायाव लानोसै नङा होमबा नोंथां
ओ नोंथाङा मा होनदों होनफिननो हागोन ना
ओ जोङो बर'फोरनि मोसानायनि सायाव लाजागोन नामा
औ जागोन नोंथां
औ ओ नोंथाङा बिदिबा गिबियाव फोरमायगोरनो हागोन ना
अ आं फोरमायग्रोसै जेनेबा नोंथांनि बुंनाय बायदिनो
औ
ओ जोंनि ओ बर'नि मोसानाय बा दामनायफोरनि थाखायबाथ' बिराद समायना आरोना
औ
गुबुनु गुबुन रोखोमनि मोसानाय थायो जोंना जेरै बागुरुम्बा दाथ' सबसे फेमास बा सबसे मिथिजानाय मोसानायानो बर'नि बागै बर'नि मादाव होनजाबाय बागुरुम्बायानो जोंनि बागुरुम्बा दोहौ मोसानायबो जाखांबाय गुवाहाटियाव खनसेहाय ओरै अवार्ड रेकर्ड बानायनाय मोनसे बयबो ओ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै मोसाफैदोंमोन आरो जोंनि हारिनिखौ देखायफैदोंमोन गावबागाव हारिफोरखौ देखायफैदोंमोन आरो ना राव बयबो नुजोबलायनाय बयबो बिराद मोजां मोनदों बे मोसानायखौ जोङो जोंनि जोङा नरेन्द्र मदि ओ प्राइम मिनिस्टारानो नुलांबाय आरो ना बेखौ
औ
आरो ओरै ओ दिल्ली नोगोरफोरावबो बेफोरखौ जोंनि बर'नि बागुरुम्बाखौ मोसानाय दिन्थिनाय जायो आरोना माबा मोनसे गिदोर फांसन खुंनाय जादोंबाथाय आरो बिदिनो माने बिराद मोजां मोजां नायनो समायना समायना मोसानाय थायो आरो जोंनि बर'नि
औ
दाहाल थुंग्रि होननाय थायो मोनसे बिराद गोब्राबबो होनजायो बे मोसानाया मानि बिराद स्ट्रेन् बिराद बोलो नांगौ आरो बे मोसानायखौ ओ मोसानोबा ओ आंबो खनसेहाय मोसाखांनायबाय आरो बे बुस्थुखौ खिन्थु माने हाजोबाखै आरो ना बिराद ओ बोलो नांगौ आरो बिराद खस्थ' आरोना बे मोसानाया बे दाहाल थुंगियाव थ' दाहालजों थुंग्रिजों बाहायनाय जायो बे मोननैबो बुस्थुखौ बिराद मानि ओ नायहयैनो माने बाहायो आरो बे मोसानायाव जोंनि बर'नि आइजोफोर ओ गोदोनि जुगनि जि माने ओ बिदिनो दावहाफोराव गावनि फिसायफोरखौ ओ मा होनो ओ दावहायाव थांनाय नुनानै जे रोखोमनि रागा दंमोन बेखौ देखायनो थाखाय बेफोर बायदि मोसानायखौ लाबोनाय जादोंमोन आरोना दाहाल थुंलि जोंनि बर' आइजो फोरखौ देखायनो थाखाय ओ बै समनि दावहाफोरखौ देखायनो थाखाय आरो बिदिनो जोङो दाउस्रि देलायनो बिराद माने समायना मोसानाय जाहैबाय आरोना दावस्रि देलायनाय मोनसे होननाया जाहैबाय आरो बिदिनो थायो जोंनि ना गुरनायनि मोसानाय होननाय थायो मोनसे। आरो बिदिनो बायदि बायदि मोसानाय थायो आं नुयो आरोना जोंनि बर'नि सिख्ला फोरबा सेंग्राफोराल' बे ओ जोंनि मोसानायखौ सोलोङा उम बा मा होनो? गुबुन हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो जोंनि बे बर' मोसानायखौ नुनानै फसायनानै सोलोंफैनाय बा बिराद मोजां मोसायो बिसोरबो जोंनि बर' मो ओ मोसानायखौ नुनानै सोलोंनाय नुय मोनो आरो आङो
आंनि लोगोफोर मेरला दङ' आंनि सिनायनायाव मेरला दं जे बिदि मानि गुबुन हारिनि मानसिफोर खिन्थु बिराद मोजां मोनो आरो जेलानो जों बर'नि मोसानाय बा माबा दामनाय देनाय होन फोरावनो बिसोर माने बिराद गोसो होनानै मोसानो रंजानो फैफायो आरोना जोंजों। दा जोंनि बर'नि मोसानायाव माखासे इन्सट्रुमेन्ट फोर दामो आरो ना खाम ओमफ्राय बिदिनो सिफुं मानि बेफोरखौ बिराद गोदैयैनो दामो आरोना बेफोर गैया माने जोंनि मोसानाय बर' मोसानाया माने ओ कमप्लिट जाया आरोना आंनि हिसाब मथेवाव।
औ
ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना गावनि मिथि सिंखौ
औ औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आंबो बेफोरबायदिनो फंनैसो नोंथांनो आं जा मिथि थि बेखौ फंनैसो फोरमायनोसै नोंथां।
औ
औ जेरै जोङो बर'नि मोसानाय होनोबा बेफोरबायदिनो मोसाग्लांनाय आरो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बागुरुम्बा औ बागुरुम्बा दोहौआ गोबां जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि मोसा नाय बुंनांगोन बेखौ। ओ जोंनि बागुरुमबानि थाखाय गोबां ओ बेफोरबायदिनो मोनसे बर' हारिया मोनसे सिनाय गोबां फेमास बा नाम लाखिनो हाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि मोसानाय दं जोङो जेरै बर' हारिजोंनो दामनाय देनाय बेफोरजोंनो मोसानाय गोबां मो मोजां नङा होमबा जोंनि बर' हारिया मोनसे दामनाय देनायजों थाल लानानै मोसानाय बेफोरबायदिनो जोंनि जा बर'नि द्रेस बियो मिलायनानै गाननाय जेरै दख'ना गोमो ओ ब्लाउस गोजा बा फालि गोजा बा फालि गोथां बेफोरबायदिनो आर'नाइ गोथां आर'नाइ गोजा खानानै जों गोबाङानो एखे मोसानाय मोसाया होनबा नोंथां?
औ
औ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मोसायो बा फेमास जाबोनाय जोंनि बर' हारिनि बुंनो थाङोब्ला आरो बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि बर' हारिनिनो मोसानाय बा मिउजिक मेथाइजों ओंखारनाय गोबां मोजां मोजां एलबाम दङ गोबां मोजां मोजां एक्ट्रिस आर्टिस्टफोरा बेफोरबायदिनो फाव खालामनानै मोसानाय दामनाय देनाय हगारो बा दानि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो बा खोनानो मोनो आरो बेफोरबायदि दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ अ गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि मोसानाय दामनाय देनाया खोब खममोन होननानै आङो मिथिनो मोनो दानियाथ' गोबां जोंनि बर'फोर बर' आइजो बर' लाइमोन फोर गोबां मानो मोजां मोजां मोसाखावरि ओंखारबाय नङा होमबा
औ
औ बेफोरबायदिनो गोबां मोजां मोजां मोसाखावरि ओंखारबाय दामग्रा दामगिरि ओंखारबाय आरो मेथाइ खनगिरि ओंखारबाय जोंनि बर' हारियाव दा गोबां बाखनाय बाख्नायथावना मोनसे हारि होनांगोन जोंनि बर' हारिखौबो
औ
औ बेफोरबायदिनो आङो बुंनो सानो बेफोरबायदिनो उन्दैसा आगैमोनखौ बेफोरबायदि बिदिनो मोसानायाबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे एवार्ड मोननो हायो नङा होमबा जेरै जोङो बादायलायनानैबो जोङो बेफोरबायदिनो मेडेल बा सार्टिफिकेट मोननो हायो बा मोसानायनि गेजेरजोंनो जोङो फैसाबो आरजिनो हायो दानि जुगाव नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि बारा बादायलायनाय गैयामोन बा बेफोरबायदि मेडेल मोनलायनाय बा एवार्ड मोनलायनाय बा बेफोरबायदि सार्टिफिकेट मोनलायनाय बेफोरबायदिनि बारा बादायलायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन दानिया बैसागु बा बेफोरबायदिनो बहागि मेला मोनसे फांसन जाबानो जोंनि मोसानाय बर'फोरनि मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ गोबां बादायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो बा सोलिबोगासिनो आरो
उ
अ खोब मोजां बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि मोनसे दामनाय देनाय बेफोरबायदिनो ओंखारबोनायनि सायाव
औ
नोंथाङ नामा
अ अ जेरै दासो नोंथाङा बुंलांदों बादायलायनाय जों
मा होनो रांखावरि बा ना मोनसे मोननो हायो जोंनि मोसाखावरिफोरा बेफोरखौ नायनानैनो जोंनि बर'नि मोसानायखौ माने आ आबुं जाहोनो थाखायबा जौगासार जाहोनो थाखायनो बैसागुफोराव जोंनि बे बावखुंग्रि हाजो नायनि मोनसे फेस्टिभेल थायो बा बावखुंग्रियाव जायफोर फेस्टिभेलाव मोसानानै। प्रथम देरहानो हायो बिसोरो रांखावरि मोनो बेफोरखौ नोङो माबानो थाखाय। मानसिफोरा मानिे बिदि रांखावरि मोनबाथाय आबुं बिसोरनि गोसोआ आरो खालामबावनो आरो सोरबा दस्राफोराबो मानि नुनानै जोंबो खालामगोन होननानै मोसानाय मानायखौ सोलोंथाइ लानाय जायो आरोना आरो बिदिैनो जों नायनो थाङोबा। मेर्ला बिदिनो दस्रा जोंनि बर'नि मोसानायाव